खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
ओ जों आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो दा मा होननानै बुङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो मा मा आबादफोरखौ गायोबा जोङो जिउनि राहा दा जो ना मोजां जायो बेफोरनि सोमोन्दैनो फोरमायदो नोंथाङा
औ जागोन नोंथां। ओ आबाद होनोब्ला जोंनि ओ थांना थानाय एबा जिउ खांनाय राहायाव मा ओ जोबोद गोनां आरो आबादानो मा होनो जोंनि गाहाय दा जोङो गा हाय आबाद हिसाबै जोङो मा माखौ मावो होनोब्ला ओ जोङो गाहाय आबादावहाय मा जायो माइ आबाद मावो बेनिफ्राय आरो ओ गोरान आबादफोर जेरैहाय मा बेसर सबाय बेफोरबायदि आबाद मावो आरो बाव बेनि अनगायै गुबुन गुबुन आबाद जेरै फाथो आबाद आमफ्राय ओ फाथो आबाद थाबाय थालिर बिफां गायनाय आरोबाव बेबायदिनो ओ ओह ओ दानि दिनावथ' गोबां गोबां ओ रोखोम रोखोमनि आबाद मावनानैहा जिउख खौ जोङो खांनायखौ नुनो मोनो। दा जोङो ओ माइ गायनानैबो जोंनि जोंनि थांना थानायनि राहाखौहाय ओ दिहुनन्नानै लानो हायो। जेरै माइ गायनायावहाय जोङो ओ ओ गोबां रोखोमनि मा होनोमोनलाय बिरोंदामिननि जौगानायखाय दा ओ जों गोबां हायावहाय जोङो दा माइ गाय नानैहाय मा ओ जोङो जिउखौ खांनो हायो आरो दा फाथो आबाद मावनायखौ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों। दा फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा मोन जायगा नांगोन हा नांगोन। आरो बे हाखौहाय जोङोहाय ओ जेब्ला माइ गायखांगोन आरो हाखांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला फोथारा लांदां थागोन बे समाव। ओमफ्राय जोङो बे फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरो दा फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो। हाल एवनानै लाग्रोनांगोन हाल एवखांनानै ओ जेब्ला हाखौ मोजाङै फोमोनो बेनि उनावहाय बे फाथो बेगरखौहाय सारनानैहाय फोगोन दुब्लियावहाय जेब्ला फाथोआ रज'गोन देरगोन बेबायदिनो देरनायनि उनावहाय। फाथोखौहाय राहोगोन आरो दा फाथो जेब्ला रागोन रानायनि उनावहाय बेखौहाय मा खालामो दाननो नांगौ आरो दान दाननो नांगौ दा दाननो थाखाय जोङो बेखौहाय मा ओ गोबां आबादफोरा फाथो आबादा जुदि गोबांब्ला बेहाय गोबां ओ खामानि मावग्राफोरखौ जोङो लानानै दाननो नांगोन दा दाननाय समावहाय जोङो फाथोखौ दाननानै बे जायगा यावनो जोङो ओ दोनगोन दोननानै जोङो ओ बे फाथोनि सिलाइफोरखौहाय होगोन आरो दा सानसे बा साननै बेफोरबायदि दोननानैहाय फाथोखौहाय मा बिलाइफोरखौहाय सिरि होगोन आरो बेयावनो बजा खानानै दोनगोन आरो बिनि उनाव फाथोखौ दानखांनायनि उनावहाय आरो मा ओ बेखौहाय मा दैयावहाय लांनानै सोम हैनो नांगोन आरो दा बे फाथोखौ सोमनो थाखाय जोंहा मा नांगोन दै नांगोन आरो। दै जायगा दैमाफोर बेबायदि फुख्रि बेफोरबायदियावहाय जों बे फाथोखौहाय सोमहैनो सोमहैयो आरो सोमनानै दोनहैयो। दा बे फाथोखौहाय सोमनानैहाय ओ सोमनानै दोनो बेनि उनाव जेब्ला फाथोआ ओ बिदि गो दैयाव दोननानै दोननानै मा होनो बे फाथो जेब्ला मोनो होमबा बेखौहाय मा जायो फाथोखौहाय जिरो आरो। फाथोनिफ्राय बे फाथो बिफांनिफ्राय जोङो मा दुरुं मोनोना बे दुरुंखौहाय जोङो जिरो आरो। बे फाथोखौहाय जिरनाय समावहाय मा मोनो जोङो बेनिफ्राय फाथो दुरुंखौ जिर नानै जोङो मा मोनो फाथो सेनाबो मोनो दा बे फाथो सेनायाबो मा जोंनि थाखाय ओ जोबोद ओ खामानियाव होयो, जेरैहाय गोदो गोदायथ' सुबुंफोरा जेरै ओ बिदि थोजासे धोनि आरो रां रुफा गैयामोन ना बेनि थाखायनो मा गोदोनि सुबुंफोरा मा हानि न'सो बानायनानै थायोमोन। दा बे हानि न' बानायनायाव बे फाथो सेनाफोरखौनो मा खालामोमोन? ओ इन्जुर बानायोमोन। इन्जुर खालामोमोन बेखौहाय फाथो सेनाखौ न' लुनाय बायदि खालामनानै बेहाय इन्जरखौहाय मा फाथो सेरनाखौ मोजाङै लिरनानै बेखौ मा इन्जर खालामो बेहाय मा ओ फाथो सेरनाया मा? गोबां मदद खालामो आरो। दा फाथो सेरनायाथ' बेबायदि न' लुनायफोरावहाय खामानि होयो आरोबाव बे फाथोनिफ्राय जों मा? मोनो दुरुं मोननो हायोना बे दुरुंखौहाय जोङो मा खालामगोन ओ सुनानैहाय मा बेखौहाय दस्रा मोनसे लांदां जायगा जेरावहाय सान्दुं नांगौ। गोन बेहाय मा ओ खुन्थिया गायनानै बेहाय मा ओ दान्दा खागोन आरो बेहाय मा फाथो दुरुंखौहाय लामगोन जाहाथे मोजाङै रानो दैफोरा गसरनानै मा रानो नानै बेखौहाय जोङो मा खालामनो हायो ओ फानहैनो हायो आरो दा जोङो बे फाथो आबाद मावनायजोंनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरजिनो हायो जोंनि नांगौ जानाय नाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बे फाथो आबादफोरखौ मावनानै फाननानै जोङो बायनानै लानो हायो आरो बे बेजोंनो जोङो जोंनि जिउखौ खांनोबो हायो, आरोबाव जोङो जोंनि जिउखौ खांनायल' नङा। बेबायदिनो खाथि खालायाव थानाय बेबायदि ओ थोजासे रां रुफा गैयै बेबायदि न'खरनि सुबुंफोरा बे फाथो आबादखौहाय ओ मावनायावहाय ओ खामानि मावनायावहाय खामानि मावनो मोनो आरो बेसोरबो गाव गावनि जिउखौहाय बेयाव खामानि मावनानैहाय मा खांनो हायो बेबो मोनसे दा जोङो बेबायदि आबाद मावनानै जो ङो गावनि न'खरजों लोगोसे जोङो गुबुनखौबो मा मदद खालामनो हायो आरो आरोबाव बेबायदिनो फाथो आबादल' नङा जोङो गोबां आबादफोरबो मावनो हायो जेरैहाय ओ गय आबाद गयखौबो दानि दानि जुगावहाय गोबां गायसै दा गयनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ रां आरजिनो हायो दा गय फिफांनिफ्राय जोङो ओंखायनो जोङो सिगाङावहाय जोङो गयखौहाय मा आ गय फिथ थाय गोमोनखौहाय जोङो जावैनानै लाग्रो नांगोन हायाव बिनि उनावहाय जोङो मा फुलि ओंखारगोन दा फुलि लि खौहाय जोङो ओ बेबिनि जेब्ला फुलिया देरगोन अब्ला बेखौ गायस्लाय गायस्लाय होबाय थानांगौ आरो ओ गायस्लायबाय थानानै गायस्लायबाय थायोबासो बेयो मा थाबनो फिथाइ थाइयो नङाबा बेयो गोजौ गोजौ जाब्लाबो मा फिथाइ थाया दा जों गय आबादनिफ्रायबो जों गोबां गलाम्फाफोर खौहाय मोननो हायो आरो दा ओ गोबांङानो दा गय आबाद बेबायदि फाथो आबाद माइ आबाद मावनानै जोङो जिउखौ खांनो हायो साख्रि बाख्रिनि ओ अनगायैबो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हा
औ नोंथां ओ आंखौ बुंनो थिननाय जाहैबाय नोंथाङा साख्रि बाख्रिनि अनगायै बो बेबायदि आबादनि गेजेरजों जोङो जिउ खुंनो हायो नङा होमबा नोंथां बिनि सायाव सावरायनाय ना जोङो आबाद होननानै बुङोबा जों आबादा मोनसे गामि ओनसोलनि बा जोंनि ओनसोलनि मा होनना बुङो थांना थानायनि गुबै जिउ राहा नङा होमबा नोंथां जोङो आबाद होननानै बुङोबा जोङो गोबांथार आबादफोरखौ मख'नो हायो जेरैहाय नों थाङा मख'नाय बायदिनो माइ आबाद माइ आबाद फाथो आबाद सिबिं आबाद बेसर आबाद हालदै आबाद हाइजें आबाद बानलु आबाद आरो गोबांथार बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आबाद फोर दङ नङा होमबा जेरै थारुन आबर ना बेफोरबायदि आरोखि आरो बिनिफ्राय गोबांसिन दंबावो जोङो जायखौ मिथिनो मोनो आरो जोङो मा जोङो मोनफ्रोमबो ओ जायगाफोरनि आबादा एखे नङा जेरैहाय मोनफ्रोमबो हादोरनि आबादफोरा एखे नङा जेरैहाय मोनफ्रोमबो मा होनना बुङो रायजोनि आबादफोरा एखे नङा जेरैहाय जोङो ओ ओ मोनसे जायगायाव गुबुन आबाद मावोबा गुबुन मोनसे जायगायाव बेबायदिनो बैसोरनि आबाद मावनाय हुदाया आलादाबो जानो नो हागौ जेरैहाय जोङो हाजो जायगाफोरावबो जोङो जों एखे आबादखौनो मावोबाबो बैसिनि मावनाय खान्थिया आलादा जों हाब हाजो आबादफोराव जोङो मा होनना बुङो जुम आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बैयाव जोङो हाजो जायगाखौ हाजोनि गोजौ जायगा जोङो जावख्लायनानै बेबायदिनो ओ आलि होनानै ना जावख्लायनानै बेबायदिनो थाखो थाखो ओ आबाद मावनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि लांदां बा समान हा बा हाय मा होनना बुङो हायेन हा ना बेफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोङो आथिखालाव जोङो जिउ थांना थानो थाखाय गाबागाव जिउनि मा राहा लामा नागिरनायाव जोङो बयबो मुखुब जानानै थायो नङा होमबा नोंथां बेनिनो खाय खायफाया जोंहा मा साख्रि बाख्रि मोनबाय बिनिनो खाय -फाया बेबायदिनो सोरखारि साख्रि नङाबाबो गुबुन मा सोरखारि नङै ओ माखासे हाबा ना साख्रिफोर बेफोरखौ मावबाय आरो खायफाया बेबायदिनो बेंकफोराव मावबाय बेबायदिनो खायफाया हाजिरा मुजिरा मावनानै जाबाय आरो खायफाया बेबायदिनो बिजनेस खालामबाय आरो खायफाया बेबायदिनो आबादजों नांथाबनानै थाबाय नङा हमबा नों? -थां थिग बेबायदिनो जोङो मा बयबो गावबा गावनि राहाखौ जोङो गावगा बागाव नागिरनानै लायो आरो खायफाया मा ओ साख्रि बाख्रिखौ मोजां मोनालासे मा बिजनेसखौ मोजां मोनग्रा थायो आरो थिग बेबायदिनो मा खायफाया दस्रा खामानिखौ मोजां मोनालासिनो आबादखौ मोजां मोननानै थायोना बेबायदिनो आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा बा बा जोङो
जोङो आबादा जोंहा मोनसे गुबै मा होनो जिउ जिउ खुं राहा बेखौ जोङो खालि ओरैनो बेखार मानसिफोराल' मावो नङा जोङो साख्रि बाख्रि गोनांखा जायफोर मा होनना बुङो बेबायदिनो माखासे गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय ना बैफोरबो मा होनना बुङो गावसोर मावाब्लाबो मा गावसोरनो गाव नि थाखानाय रांखावरिखौ बाहायनानै बिसोरो मा बेबायदिनो आबादखौ मावहोनानै दिखांनानै लायो आरो बिनिनो माखासेखिनि जों मुलामफाखौ बिसोर दिखांनानै लानो हायो आरो बेबाय दिनो गावसिनि जानाय बा जोंनि जानाय बेफोरखौ मा होननानै बुङो ओ
मा होनो जोङो सुबिदाखौ नागिरनानै लानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आबाद खौ मावनानै जोङो जिउ खांनायनि राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो जेरैहाय जोङो माइ आबादनि मावनायनि गेजेरजों माइ आबाद मावनायनि जोंहा मुलाम्फायानो जाहैबाय जोङो
गाव गावनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै लानाय नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो गुबुननो आदार जगायनानै होनाय बेयावबो जोङो गोग्लैफायो मानो होननानै बुङोबा जोङो सोरबा सा सेया आबाद दिरुनबाय बे आबादखौ बियो गाव हारसिङैनो जागोन बे नङा बेयो मा होननानै बुङो माखासे हाथायफोराव जोङो बायलाय फानलाय खान्थि दङ नालाय बेखौ ओ गोबांथार दिरुननानै ओ माखासे नांगौखिनिखौ लाख खिबाय बिनिफ्राय माखासे खिनिखौ जोङो बाजारफोराव बा हाथायफोराव फानहैयो नङा होमबा बेबायदिनो बे मावनाय आबादखौ गुबुनाबो मोनजाहै बाय नङाना नगौना बेबायदिनो मा होनो गुबुननि जिउ राहाखौबो सासे आबाद दारिया गुबुननि जिउखौबो फोथांनानै लाखियो आरो जुदि गासैबो जोङो साख्रि बाख्रि मावजोबोब्ला जोङो रावबो सासेयानो आबाद मावाबा मा होननानै बुङो जोङो मा माखौ जानानै थागोन बेफोरबायदि मोनसे खोथा बा मोनसे थासारि सोमजिहैगोन नङा होममा नोंथां बेनिखायनो जोङो आबाद खौ जोङो जेब्लायबो लांफानांगोन जोङो साख्रि बाख्रि बा गावनि जिउ खुंनायजों लोगोसे आबादखौ लांफानांगोन आरो जुदि जों रावबो साफ फ्रोमाबो आबाद मावाबा इयुन जोलैनि मानसिफोरा माबोरै सोलोंगोन नङा होमबा जोङो नुनानै नायनानै खोनानानैसो जोङो सोलोङो नालाय मोनफ्रोमबो खोथा बाथ्रा मोनफ्रोमबो हाबाफोरखौनो थि बेबायदिनो जों ओ आबाद मावनाय हुदाखौ लाखिलांबाय थायाबा बै इयुन समाव जों बिस बै इयुन समाव समाव आबादखौ सोर मावजेनगोन ना सोर माबोरै साननानै मावगोन नङा होमबा बयबो रोंगौथि गैयाबा आबादनि सायाव अब्ला बै समाव आबादानो जोबस्रांहैगोन ना आबाद मावनायनि जोंहा ओ रोंगौथि बेखौ मिथिनाय नङा बा जोङो माखौ मावनानै मा आबादखौ जोङो जायो मा आबादखौ मायाव बाहाय हायो मा आबादखौ जोङो मा दिरुुंआव बाहायो मा आबादखौ बस्थायाव बाहायो मा आबादखौ जोङो थाव बाहायो बेखौनो मिथिहैनाय नङा नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो मा जोंनि ओ थांना थानायाव जोङो जेसेबांखि गोरलै जाया मानो ना जोंनि थांना थानायनि राहाया जेसेबांखि मा मोजां जाया मानो मा जोङो आबादखौ मा ओ मोनसे ट्रेडिसनेल बायदि जोङो लांफाबाय थायोबा जोंहा मोजां आरो नङा होनोमबा नों थां बेबायदिनो जोङो अब्ला जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो आबाद मावनायनि नेमखान्थि बा आबाद मावनायनि जोंहा हुदा बा आबाद मावनायनि जोंहा माखासे रोंगौथि बेखौ ओ लाखिलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जो ङो जायफोरनाखि जोंहा ओरैनो थानाय। ना साख्रि बाख्रि गैयै बैसोर सुबुंफोरा आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ जिउ खुंनायनि राहाखौ जोङो लानो हायो जेरैहाय आथिखालावथ' जोङो मा गोबां बिबांनि थाखो थाखो आबाद माव नो हायो जेनेबा बोसोरावनो मोनसे हायावनो जोङो गुबुन गुबुन आबादखौ जोङो मावनो हायो जेनेबा मोनसेखौ आ मोनसे आबादखौ थिखोखांबाय बिनि उनाव मोनसे आबादखौ मावलायबाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गावबा गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।